हेल' औ नोंथां खोनादोंना? खोनादों ना? औ दा बिदिब्ला नोंथाङा फ्रि दंथ'यो नामा?
औ दङ नोंथां।
अह बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन नामा होननानैसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन ।
औ देलाय नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायगोन एसे फोरमायना होलाय नोंथां
औ माने बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गाव गावबा गावनि नांगौ सुबुं मुलिफोरखौहाय गावबा गावनो दिहुन ओ बानायनानै लाबोदोंमोन बेफोरनि सायाव सायावनो नोंथांमोननि जायगायावहाय माबायदि बाहायबोदोंमोन गोदो- गोदायनिफ्राय आरो आथिखालाव माबायदि जाखो बिनि सोमोन्दै आं मोनथिनानै ओ मोनथिनानै लानो थाखाय नोंथांनियाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां।
अ सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो गावबा गावनि नांगौ मुलिफोरखौहाय गावबा गावनो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै लाबोदोंमोन बानायनानै लाबोदोंमोन जेरैबायदि फिथाइ ओ बायदिसिना लाइफांफोरनि फिथाइ आरो बिलाइ बेबायदिनो दंफां ओ रोदा आरो बिबार बायदिफोरनिफ्राय दिहुनबोनानै लादोंमोन जेरैबायदि लोमजानायफोराव गावबा गावनो ओ गावबा गावनो मुलिखौ दिहुननानै लाबोदोंमोन बेफोरबायदिनो मानलु मानला जानायफोरावबो गावबा गावनो मुलिखौ दिहुननानै लाबोदोंमोन बेफोरबायदिनो बेफोरजों लोगोसे आमाय मोननाय गुन थें बायनाय ओ गुग्ला जानाय उदै गाज्रि जानाय गुजुनाय आरजिनाय बेरनाय सिं सानाय गगा ओ गगा मोननाय, थै थाबथा होनाय लोमजानाय, किरमि जानाय ओम आरो आसि आसि गुद' जनाय जेरैबायदि आथिङावदि जायोना बे नोंथां आसि गोदौ जानाया औ ओ बेबायदिनो हाथाइ एम्फौ जानाय ओ सालायाव सिथर बेननाय बेफोर बेरामफोरखौ सोखानो थाखाय गोदो गोदाय बर'फोरा गावबा गावनो दं । बिफां लाइफांनिफ्राय मुलिखौ दिहुननानै लाबोदोंमोन बेफोरबायदिनो गोदो गोदाय ओ बाहायबोनायजों लोगोसे आथिखालावबो मोनफा मोननै फोरफोरखौ नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि जन्दिस जारिनाय बेबायदिनो लोमजानायाव बुरि मुलि बाहायनाय बेफोरबायदिनो खायसे खायसे मुलिफोरखौ खायसे खायसे जायगायावहाय नुनो मोननाय जायो । ओ नाथाय आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला बांसिन ओ माबा मोनसे जायोब्ला हस्पिटालाव थांनाय बेफोरखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां जोंनि जायगायावहाय बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगायावहाय माबायदि नुनो मोननाय जायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां ।
औ नोंथां आं जिखिनि हायो एसे फोरमायनो नाजानि जों थांनो जे-जेनेबा गोदोनि समावथ' जोंहा बेफोरबायदि आथिखालनि बायदि डक्टरफोर मोननाय जायामोन जायनि थाखाय जोङो गावनो बा बानायनै एबा सुबुं मुलि बानायनानै माखासे बेराम आजारफोरखौ जों फाहामनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन गोदोनि समाव। जोंबो खायसे खायसे समाव बेफोरबायदि सुबुं मुलिफोरखौ बाहायनानै बेराम एबा फिसा फेनला बेरामफोर खौ सेफाजानो मोनबोदों बिनि जाउनाव जोङो दासिम दङ दा जोङो सुबुं मुलिखौ गोदोनि समाव आरो आथिखालाव माबायदि बाहायो होनना बुङोब्ला जोङो बुंनांगोन दि गोदो गोदाय सुबुं मुलिखौ जेब्ला जेनेबा खायसे-खायसे बेरामफोरखौ नोंथाङानो बुंलांबाय जेरै ओ गगा मोननाय खिनाय हासुनाय बायदि बायला होननानै। दा जोंहा बेफोरखौ गोदोनि समाव माबायदि सोखायोमोन होनना बुङोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे बिफां बिलाइ रो रोदा बायदिखौ बाहायनानै जोङो सुब ओ बेरामफोरखौ सोखायोमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। जेरै बिदिनो जोङो फखनाय जायोब्ला जोङो थालिर आथियाखौ गोदोनि समाव जायोमोन। बिदिनो जोङो गिनायखौ होबथायोमोन आरो बिनि बै थालिर आथियाखौ दाननानै बिनि दैखौ एसे लोङोब्लाबो जोङो खिया गोरा जायो होननानै जों मिथिनो मोनो। बेबायदिनो जों खिनाय जानायखौ होब थायोमोन होननानैबो जों मिथिनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा माखासे लोमजानाय साजानाय एबा बिदिनो फिसा फेनला लोमजानायफोराव जोङो ओ बरि मुलिफोरखौ जायोमोन । बरि मुलि होनना बुङोब्ला जोंहाथ' ओ बेफोरबायदिनो गोबां ओ दंफां बिलाइ बायदिफोरनि ओ बायदिफोरखौ देग्लिनानै बानलुफोर देग्लिनानै जा फिसा-फिसा बरि ब बनायनाय बेफोरखौ जोङो जायोमोन बेफोरखौ माबायदि बानायो एक्सुेलि जों एसेबां मिथिया अजाफोरनावबो जोङो सोंबाबो बिसोर खोन्थाया बेनिखायनो जों बेखौ माबोरै बानायो बेखौ मिथिया। जियानो जा बिबो मोनसे सुबुं मुलियानो। दा जोंहा बेफोरबायदिनो सुबुं मुलि होनना बुंबावो अब्ला जोङो बेफोरबायदिनो गन्थंथिं थै गनाय बेफोराव जोङो खांसिसाखौ बाहायनाय जायो बेफोरबायदिनो जोंहा उदै सायोब्ला समफ्राम बि जौ एबा सफारि बिलाइनि बिजौ बेखौबो जायोमोन होनना मिथिनो मोनो ।बेफोरबायदिनो जोंहा सिजौफोरखौबो माखासे सुबुं मुलि हिसाबै बाहायो आरो थुलुंथिखौबो जोंहा गुजुनाय बायदिसिना जानायफोराव जोङो थुलुंसि बाहायनायखौ मोननाय जायो। बेफोरबायदिनो जोङो गोबां सुबुं मुलिफोरखौ आथिखालावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जेरै
मा होनगोन बेखौ माना मुनिफोरखौबो जोङो सुबुं मुलि हिसाबै लोमजाफ्लुबाय थायोब्ला एसे एनै लोमजायोब्ला जोंहा ओ दाउ रोसि फुदुंनानै जोङो फुदुंनानै लोङोमोन। दा नोंथाङा बिनि बागै आरो माइबाफोर बुंनो सानो नामा नों
औ नोंथां सुबुं मुलिफोराथ' आथिखालाव गोमालांजोबनो हमबाय। नाथाय बिनिनो आं गोदो गो ओ गोदोफोर ओ जानाय समाव खालामजानो मोननाय बेफोरनिनो मो मोननैसोनि सोमोन्दै आं नोंथांनो जि मोनथियो बेखौ खोनथानि नोंथां ओ बेबायदिनो आंबो उन्दै समाव आसि गद' बेबायदिनो आंबो उन्दै समाव आसि गज' जादोंमोन। आसि गद'आवहाय ओ ओ आंखौ बेबायदि खालामनानै होदोंमोनदि आसि गद'आ आथिंनिले बेवहाय आथिंनि आसिनि ओ बेहाय मो आसि ओ बे जनाय जायगायावहाय खुन्दुं ओ गामसाफोरनि खुन्दुं दिहुन्नानै बेजों खानानै होनाय बेफोरखौ आं खालामजानो मोन्दोंमोन आरो नोंथां। बेबायदिनो आरो हाथाइ एम्फौ ओ जानायावहाय ओ आथिआ थालिर ओ आथिया थालिरनि मुरा सेवनाय बेखौ ओ बेखौ देनाय ना मा बुङो नोंथां‌।
औ औ।
बेखौ ओ बेखौ देनानै बिनिफ्राय ओ एम्फौ दिहुननाय बेखौ खालामनायखौ आं नुदों आरो नोंथां। बेबायदिनो सालायाव ओ सालायाव सिथर जानायाव ओ हा-हाग्रायाव मोननाय ओ जारि बिल जारि फिथाइखौ सावस्रुमनानै लाहोनाय एबा जारि ओम जारि बिलाइ बिजौफोरखौ संनानै जाहोनाय बेखौ खालामजानो मोन्दों। बेबायदिनो आरो उदै सानायावहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सुमफ्राम बिजौखौ ओ बे उदै गाज्रि जानायावबो सुमफ्राम बिजौ लोङोब्ला उदै गाज्रि जानायखौ ओ ओ जानायखौ गायो होननानै खालाम होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। बेदिनो गुग्ला गुग्ला बेरनायावबो खायसे खायसे बिफां-लाइफां ओ बिफां-लाइफांफोरखौ मुलि हिसाबै बाहायदोंमोन।
जेरैबायदि ओ गु मानो-मानोना गुग्लाखौ मैसोम सेरनाङा ओ होननानै बुङो आरो बेफोर बेवसे बिफां दङ बे बिफांनि मुंखौ आं मोनथिला। ओ बे बिफां नि रोदा-रोदाखौहाय देनानै फोनना लानांगौ बेफोरबायदिखौ आं फोराव बर'फोरा एबा जोंनि न'खरफोरावनो सामब्राम गुफुरखौ मुलि हिसाबै बाहायबोदोंमोन। जेरैबायदि गगा मोनोब्ला ओ सामब्राम गुफुरखौ थावआव एसे फुदु-ओ-फुदुंना लानानै बेखौ फोननाय बेफोरखौ नुनो मोन दोमोन। नाथाय बे उम गगा मोननायावहाय बिनि सोलायै आथिखालाव फिक्स बायदिफोरखौ फोनना लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ सिं सानायफोरावबो उम गोबां बायदि ओ बायदि नेम बाहायनानै बेफोरखौ मो ओ नाना होनाय जायोमोन आरो। नाथाय बेफोरनि अनगायै आथिखालाव गोदान आदबजों ओ बेफोरावहाय म-मा होनो ओ डाक्टरनियाव थांनानै मुलि लाबोनानै गोबां मुलि जानायनि जानाय जायो आरो नोंथां आथिखालाव सुबुं मलि बाहाय बाहायनायनि बिबांखौ आं जोबोद खम नुनो मोनदों बिनिखायनो बेबायदिनो जोंनि गामियावबो सुबुं मुलि बाहायनाया आथिखालाव नुनो मोनलिया नाथाय खायसे खायसे न'खराहाय आइ जानाय बायदिफोराव मो ओ गुबुन जायगायाव थांनानै मुलि लाना फैयो जनदिस जानायखौ गुबुन जायगायाव थांनानै जारिहैयो बे बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो। उम बेबायदिनो ओ मानसिनिल' नङा मोसौ बोरमा बायदिफोरनि बेरामावबो सुबुं मुलि बाहायनाया दंमोन बर'फोरनाव जेरैबायदि बेखौबो गोथार ओ दै जारिनाय लायनानै बेखौ मोसौनो माबा फैनाय बेफोरखौ आं नुबोदों आरो नोंथां बेबायदिनो आरो नों नोंथाङा मोन ओ मोनसेसो मिथिनाय सुबुं मुलिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंहा सुबुंमोननि हिसाबै औ नोंथां खोनादोंनाा नोंथां हेल' नोंथां
खोनादों दे बुंनायसाय
औ नोंथां जोंहा सुबुं मुलि हिसाबै जोंहा सिब्रु मैगंखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बिनि बा बिलाइनि देन्था आरो बेदरखौ ओंख्रि संनानै जायो होननानै जों मोनथिनो मोनो एबा जों बाहाय फेरबाय दा बेफोरखौ मा बेरामाव बाहायो एबा बाहायखो होनना बुङोब्ला जोंहा सख्रा जानाय खफ गोदो हाबनानै थादोंब्ला सिगुनि देन्था एबा बेदरखौ मस्ला मस्लिफोरजों लोगोसे दाउसा फिसानि बेदरजों बिदै फुदुंनानै लोङोब्ला देहाया स्रां मोनो होननानै मिथियो आरो बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै मिथियो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो उदैनि बेरामफ्रावबो सिब्रु मैगंखौ जाबाय थायोब्ला उन्दैफ्रा साफा जायो आरो सानाय सुनायफ्रा बार सानाय सुनायनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। बेफोरबायदिनो जोङो ओ सुबुं मुलि हिसाबै जोङो एबा खेरा दािनिखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो बिनि बाहायनाया जादों बे बिफांनि एबा बे मोनसे मैगं जाथिनि बिफां आरोना खेरादाफिनिया बेखौ जोङो महरै जायो आरो रोदाखौबो बाहायो बेफोरबायदिनो जोङो मा मा बेरामाव बे बेफोरखौ बाहायो होनना बुङोब्ला जों बुंनो हायोदि लोमजानाय सखा बेफोराव जोङो
माबा बे ओंख्रिखौ दाउसा फिसाजों संनानै जायोब्ला देहाया राखाङो एबा मोजां मोनो होननानै जों मिथि आरो बेफोरबायदिनो जोंहा आमाय मोननाय एबा जनबिस बेयावबो जोङो बे ओंख्रिखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ रोदाफोरखौ उनग्लिनानै जोङो बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो दा जोंहा सुबुं मुलिनि बागै गोबां सावरायनो हायो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां सुबुं मुलिफोर दङ बर'फ्रा आथिखालावबो माखासे सुबुं मुलिफोरखौ बाहायो जेरै ओ जारि बिदै दाउसा फिसाजों फुदुंनानै